हेलौ खोनादोंना आब'?
खोनादों ना?
हेलौ औ खोनादों औ औ खोनाबाय ना?
औ खोनादोंना हेलौ?
औ खोनादों ओं औ।
अ उम मा प्रब्लेम जाबाय थादोंथाय।
बेनोथ' औ खोनाबाय दा? अ मोजाङैनो दंथ'योर' आङो।
औ खोनादों आं आंथ' गारासिनि। दा जोङो बर'फनि आंफोर बैसागु बर'फोरनि आंगो फोरबो बैसागुनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे रायलाय जागोन।
औ आथिखालनि बैसागु फोरबो फालिनायाथ' गोबां सोलायबाय नङा होमबा? सिगां समनि बायदिबोथ' नंला बैसागु फोरबो फालिनाया। औ दा आथिखालाव नों नोंथांमोननिथिं माबायदि बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो।
ओ जोंनि जोंनिथिंथ' बिदिनो ओ दानि जुगाव होनोब्ला दा उम लामा लामा ओरैनो ओ हिन्जावफोर सिख्ला हिनजावफोर सिख्लाफोर आरो सेंग्राफोर ज' ज' लोगो नांनानै बिदिनो ओ मा देक लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो औ सिगांनि सिगांनि सम औ सिगांनि समावथ' सिगांनि समजों ओ रुजुनो थांङोब्ला दानि जुगनिया बेलेग जानो हमबाय आरो ना सिगांनि समावथ' गोदोनि सम मावथ' ओरैनो जों नुनो मोनोमोन जे खाम, जथा, सिफुं, लानानै ज' ज' बेरायनायखौ नुनो मोनोमोन दानि जुगावथ' ओरैनो लामा लामा सो बेरायनायखौ नुनो मोनो जेरै लामा सामायाव थांङोब्ला ओ गारि लाखिनानै बिदिनो फैसा खांनायखौ नुनो मोनो आरोना
औ गोबां
नोंथां नोंथांङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंसि
औ जोंनिथिंथ' आथिखालाव माने जोंनि हागोन हागोन नोंथां औ आथिखा
औ
आथिखालावथ' जोंनिथिंबो गोबां सोलायबायानो नोंथां बुंनाय बायदि
औ औ
खेयानो
औ
गोदोनि समावथ' आरो रंजाथाइ फोरबो महरै फालि नंङा ओमबा
औ औ नंगौ नोंथां
ओ जों से बे समाव
औ औ
नुनो मोनसै
औ
गोदोनि सम
औ
आव ओ न'खर न' खर थांनानै
औ।
बयबो रंजायोमोन।
औ
ओ बर'नि दोरोङारि खाम जथा थरखा बायदि बायदि बायदि दामग्रा देग्रा आइजें लानानै बा ओ रंजानायखौ नुनो मोनोमोन। मोन खुगा मेथाइ खननानै बयबो जयैनो
औ।
आरो गथ' गथ' गथ' ग' आलादा मोनसे हान्जा जा आरो सेंग्रा सिख्लानि मोनसे हानजा
औ।
जा आरो बोराय बुरिनि माखासे हानजा हानजा बेफोरबायदि रंजानायखौ नुनो मोनोमोन।
औ।
नाथाय आथिखालाव ओ बेबायदि रंजानायखौ एसे खम खम नुनो मोनबाय। मानो होनोबा ओ ओ ओ बैसागु नि मुङाव माखासे जौ सांफोर बानायनानै ओ मोसानाय बा